हेल'
खोनादोंना? आं माने ओ नोंजों खेलानि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय कल खालामदों आरो ना। खेलाफोरनि सोमोन्दै माने गोदोहायदि सिगां समाव माबायदि खेला गेलेयोमोन जों आरो दा माबायदि खेला गेलेयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो थाखाय हरदों आरोना औ दा नोङो एसे बुंनायलाय जेनेबा बै सम माबायदि गेलेयोमोन दा माबायदि गेलेयोमोन
गोदोनि दिनावथ जोङो खेला गेलेयो होनना बुङोब्ला गोबां खेला दङमोन जोंहा जेरै बिदिनो थाखुमालायनाय आसौ बैसो गेलेनाय दै थब्लनाय ओ मा होनो आलां दालां गेलेनाय गोबां खेला गेलेबोयोमोन दानि गथमा याथ जोङो बेफोरबायदि खेलाखौ जोङो बांसिनानो गेलेनो मोनला
माने दानि मानसिफोरा गोदोनि बायदि खेला गेलेनो रोंला आरोना दानिया बांसिन नफोरनिफ्रायनो ओंखारा बिमा बिफायाबो ओंखारहोआ बांसिन बिसोरो माने मबाइल फोरजोंनो टाइम खाथेनानै थायो आरोना गेलेबाबो ओरैनो एसे एसे एनै गेलेनाय नुयो दानिया खिन्थु बै समावहायथ अनेक रोखोमनि खेला गेलेयोमोन माने गथ गथफोरा आरो ज ज ओंखारोमोन बयबो बिदिनो माने नों जेराव दहाय माने बुंदों बेफोर खेला अनेक रोखोमनि खेला दंमोन नङा होमबा बै समाव औ अन्थाइफोरनिबो खेला गेलेयो औ बेजों लोगोसे मोनसे माने बिराद मोजां खेला गेलेयोमोन होनोब्ला बै समाव ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन आरो आरोना गथफोरा
गथफोराव गेलेबोनाय ओंखाम ओंख्रि गोदनि
ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावथ जों माने ओ बेहाय बिलाइफोरखौनो फैसा बानायोमोन माबा माबि जेनेबा जिनिस मोननाय हाग्रानि माबा मोनसे मोननायफोरखौनो जों माइरं बानायोमोन ओंखाम बानायो ओंख्रि बानायो ओमफ्राय जों दखान होलायो बेफोरबायदि नङामोन होनबा
औ गोदोनि जोङो गेलेबोनो मोनबोनाय
आरोहाय जेनेबा सोरबा बिमा जाफ्लायो सोरबा बिफा जाफ्लायो सोरबा फिसाजो फिसााजला बेबायदिनो माने नखर खालामलाय नानै गेलयोमोन आरो ना
औ जोङो नखर खालामनानै गेलेयोमोन माने जोङो दा ओ नखराव जेरै बिमा दङ बेबायदिनो बिमा जागोन बिदा दङ ब्ला बिदा जागोन फिफा दङब्ला जागोन बेबायदिनो जोङो मोनसे मोनसे आखु होलायनानै जोङो गेलेयोमोन आरो
औ आरो हाबा होलायनायबो जायोमोन नङा होमबा अजा जालायोमोन बिदिनो बिराद मोजांमोन आरोना बै समनि खेलाफोराहाय ओमफ्रायो आरो मोनसे मोजां मा खेलाफोर दंबावोमोनबा जेनेबा दैमाफोराव दुगैहैबाथाय जेब्ला ज' ज' दुगैहैयो अब्लाथाय बेहायबो अनेक रोखोमनि खेला गेलेयोमोन आरो दै सिङाव थब्ल'नानै थाखुमानाय
औ दै सिङाव थब्ल'नाय जोङो बिदिनो बिदिनो अन्थाइ दोनखुमालायनाय खर' दांनाय गेलेनाय हां सुनाय गेलेनाय गोबां रोखोमनि खेला गेलेयोमोन
औ मोजांमोन आरोना दानि जुगावथ' बेबायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोन
आथिखालनि जुगाव जोङो बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनला उन्दैफोरा दानि जुगनिया बांसिनानो मबाइलफोरजों थायो। खे बे बेफोरबायदि गोदोनि गेलेबोनाय खेलानि मुंखौ बिसोरो बावगारालांनो हमबाय बिनिखायनो आं सानो आरो बे बेदि खेलाखौ जोङो दाबो गेलेनांगौ गोदोनिफ्राय गेलेबोनाय खेलाखौ ला खिनांगौ होननानै
नङा होमबा थानांगौ आरो ना बेफोरबायदि खेलायाबो मोजां माने ओ गाव गावनि माने देहाफोरख खौबो माने
गेलेनायजों लोगोसे खेला गेलेनायजों लोगोसे जोङो गावनि देहाखौ राफोद मोजाङै लाखिनो हायो।
औ काबादिफोर माने गामियावथ' जोङो काबादिफोर फुटबल क्रिकेट भलिबल बेफोरखौबो बयबो गेलेखायोमोन आरो। आरोना दानिया गेलेबा माने जायफोरा बै बादायलायगोन हाय गिदिर माबा फोरावहा गेलेहैगोन बेफोरबायदि थांखि दं बेफोरबायदि मानसियाल' माने साफा सानै ओंखारनानै गेलेयो दानि जुगाव बिदि ओरैनो माने गामियाव गेलेनाय बिदि खुसि रंजानाय ज' ज' बेबायदि टाइपआव गेलेयो आरोना
बेबायदि टाइपाव जोङो दा गेलेनायखौ नुनो मोनला
नङाबा खाबादिफोर गेले जायो
जायफोर बादायगिरि बेफोरखौल' जोङो बेफोरो खेला गेलेनायफ्राव बाहागो लानाय नुसै नों ओरैनो जोङो बेफोरबायदि गेलेनायखौ जानला मानला गेलेनायखौ दा बांद्राय नुनो मोनला आरोना
बेखायनो माने अनेक सोलायबाय होनजायो आरोना
अनेक सोलायबाय गोदोनि खेला गेलेनाय दानि खेला गेलेनाय बेफोरो अनेक सोलायबाय
औ माने बे बे खाबादि गेलेनायफोराथ देहाफोरखौ बिराद स्ट्रं खालामो बेनि अनगायै मोनसे गोमोन गोथां बिदिबो खेला दंमोन आरो ना
गोमोन गोथां खेला औ आसौ-बिसौ
आखायनि खेलाफोरबो गेलेयोमोन आसि साननाय बेफोरबाय
गर खाननाय
औ थास फिफांखौ हास नानैबो गेलेयोमोन बिदि आरो लिसु बेगरफोरखौ जों गेलेयोमोन नङा होमबा
औ-औ गेलेयो
खरमां फिथाइफोरजोंबो गेलेयोमोन खरबिल फिथाइ दंमोन ना मोनसे ओ बिबारनि बेगर बेखौबो माने गारहरनानै दोनखुमानाय माने बेखौ नागिरनानै दोनफै होफैनांगौ बेफोरबायदि टाइपनि खेलाफोरबो दंमोन आरो अनेक
दङमोन नोंगौ।
उम। माने सिगांनि समाव माने जि जायगायाव थायो बैहायनो माने जायखिया ओरैनो जिरायनाय टाइमबाबो खेला गेलेयो मोन आरो जों अन्थायफोर मोनदोंबाबो ओं अन्थायनिबो जों गेलेयोमोन ओमफ्रायो ओरैनो फोथारफ्राव जिराय नों लामाफ्राव जिरायदोंबाबो जोङो बे गन खान्दा ससे लानानैबाबो दोनखुमायोमोन बेखौ नागिरनांगौमोन। माने समफोरखौ ओरैनो खा माने बारहोआमोन आरोना बै समाव जों गेलेनाय गोबां खेला धुला गेलेनानैनो जोङो माने थांहोयोमोन सिगां समावहाय।
गेलेनाय समावबोथ' जोङो बा गोबां रोखोमनि ओ मुवा बाहायोमोन जेरै जोङो नालेंखलखौ जोयोब्ला नालेंखरखौ थाखौ थुरसि बानायोमोन थास' बिलाइ फोरखौ जों थोरसि बानायोमोन बेफोरबायदिनो जों गेलेबोदोंमोन।
साथाबो बानायोमोन ना? बै समाव माबाखौ बिदिनो जों बेफोर बाहायनाय माबाफ्राबो माने जोंनि मिथिंगायावनो मोन
मिथिंगायावनो मोननाय मुवाफोरजों जोङो गासैखौबो लानानै गेलेनाय जायोमोन आरो
औ जों माने बाजारनिफ्राय हाथायनिफ्राय माने बायनानै लाबोनांगौ जेबो गोनांथि गैयामोन आरो
गोनांथि गैयामोन आथिखालनियावथ' गेलेग्रा मुवा होनोब्ला जोङो गासिबो बायनानै लाबोनाय बेफोरजोंसो लानानै दानि ओन्दैफोरा गेलेनाय नुनो मोनो। गोदोनिया बेबायदि न' नङामोन। जोङो जोंनि आखाइजोंनो मोननाय थिंगायावनो मोननाय मुवाफोरखौ लानानै जोङो गेलेयोमोन।
माने बलफोरखौबो जों बानाय मोन बिनिफ्राय क्रिकेट गेलेबाबोथ' जोङो न'आवनो दा-दानोमोन
औ।
बुग्राफोरखौ बेदफोरखौ
बाथा गेलेयोमोन जोङो बेफोरावबो जोङो ओ गन निजे गावनो दाननानै जोङो बेखौ बानायनानै गावनो बेजोंनो गेलेयोमोन।
औ आरो मोनसे ओ माने मोनसे खेलाया जाहैबाय माने औवाखौ दाननानै जोङो सिलथाव बानायोमोन ना बै
औ औ जोङो बे सिल्थाव बानायनाय सेल्थाखौ गावनो थाखाय जोङो गुलि माबा बानायोमोन ना बेगर जोङो बेखौ जिया फिथाइ ओ ओमफ्राय जोङो दंफांनि बिलाइ मोस्थां बिलाइ बेफोरखौ लानानै जोङो। गावोमोन आरो
औ लेखानि
लेखाखौबो जोङो औ लेखाखौबो बानायोमोन
आरो जोङो बै समावहाय ओ लेखा लेखानिबोथ' नाव बानायो आरो जोंङो माने औवानिबो नाव बानायोमोन ना?
औवानि नावानाय जेब्ला दैज्लां बोथोराव अखा हागोन लामा हायाव सिथ्लायाव दैस्लुं थागोन अब्ला जोङो मा खालामोमोन। लेखा बिलाइखौ नाव बानायनानै जोंङो बेयाव नाव जावनाय गेलेयोमोन आरो
औ बेनिफ्राय थाखोमालायनाय खेलायाबोथ' बिराद मोजांमोन
थाखोमालायनाय खेलायाथ' जोबोद मोजां बयनिख्रुइबो साबसिननो खेला होननानै बुंजायो। जोङो बेखौ लोगो फोरनि गेजेराव सासे मिसिब होनानै जेब्ला जोङो से नै थाम होननानै सानगोन अब्ला जोङो बासे मोनहैब्ला नाथाय जोङो गासैबो थाखोमागोन अब्ला बे जाय मेगन मिसिबग्रा बेयो मा खालामगोन जोङो थाखोमाग्राखौ नागिरनांगौ आरो
औ थाखुमायाथ' खना खनला थाखुमायो आरो अबेहाय साबसिन मोजां मोनो होनबा जेब्ला जिगाबाव नङा होमबा गाब दोनथुमनायाव जोङो सिङावहाय एब्रेनानै थायोमोन बिदि औ बै समनि खेलाफोरा गोसोखाङोब्ला माने बिराद मोजां आरो ना?
मोजां खेला गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो
औ बेनि सायाव आरो जों बिफांफोरावबो गाखोयोमोन बै समाव बिफांफोराव गाखोनानैबो बिफांनि सायाव अनेख खेला गेलेनो हायोमोन।
औ
हैलां मैलां खालामनानै गेलेनो हायोमोन दिरुं खानानै।
गरम बोथोरनि समाव जेब्ला बिफां सिङाव हैलां मैलां खानानै जों गेलेयोमोन नों औ
माने जे जायगायाव थायो बे जायगायावनो जों माबा नङा माबा मोनसे
मोनसे खेलाखौ औ जों गेलेयोमोन औ औ
औ माने समफोरखौ ओरैनो बारहोआमोन आरोना।
जों फरायनाय टाइमाव जों फरायोमोन आरो गेलेनाय टाइमाव बेखौ गेलेयोमोन।
नाथाय आथिखालनि गथ'फोरा मबाइलजोंनो थाङो दानिया बारा बिदि गेलेलिया बेखायनो जोङो गेलेनायफोरखौ गारनाङा आरोना जोंनि माने देहाखौबो मो मोजां लाखियो बा जोंनि साननाय हनाय
जोङो गेलेनायजों लोगोसे नोङो माबा। माब्लाबा समाव लोगोफोरजों। गेलेनानै जोङ माबा समाव दु दुखु जानाय माखौबा जोो माबानाय बे खौ जोङो बावगारो आरोना गोसोआ जोंहा लोगोफोरजों गेलेनानै गोजोननाय मोनो। औ औ दे जागोन दे।